औ।
औ खोनादो ना?
औ खोनादों।
आ।
नोंथाङा मा खालामनानै दं दालाय?
अ। आङो जिरायनानै दङ' ओरैनो।
ओरैनो दं ना?
औ ओरैनो दंथ'यो।
खबर सबर मोजां ना?
औ मोजां। नोंथांनियालाय?
मोजां आंनियाबो जोबोद मोजां। अब्ला जोङो नोंथाङा माब्लाबा ओ बबेयावबा दावबायनो सानदों नामा?
दाथ' दावबायनो सानथ'नाय गैया। नोंथांनियाव दङ' नामा?
दावबायनाया आंनावबो गैथ'वा गैनाया थेवब्लाबो आं नोंथांनाव सोंथि खालामनि नोंथांनि जाय नोंथांनि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव दावबायनो थाखाय दावबायग्रा बेरायनो ओ थाखाय जायगाफोर दं नामा?
जोंनियाव औ दङ'।
बेसोरो जायगाफोरनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा? माब्लाबा बेरायनो थाखाय।
हेलौ